न नोंथां
अ नोंथाङा मा खालामबाय नं दा हेल' नोंथां
औ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा
औ खोन द
औ औ
नोंथाङा मा खालामबाय दं दा
आङो नोंथां नै गरम बोथोरनि थाखायनो उन्दुनो हायाखै दा नै सिखलिम
औ नोंथाङा मोजाङैनो दङ ना हेलौ नोंथां
औ औ नोंथां नोंथाङा खोनादों आंनि गनायखौ
औ आं खोनादों
नोंथां आं नै जिरायनानै दंबाय थायो नोंथां
औ नोंथाङा मोजाङैनो दङ ना आ नोंथां
उ
हेल'
औ औ नथां नोंथां खोनादों ना
औ औ खोनादों
औ नोंथां नोंथाङा मा खालामबाय थांदो दा
आंबो गरम बोथोरनि सिख्लानो ज दं आं उ
थखायनोोंथ दा गरम बोथोर नालाय उन्दुनो बाहाया
औ औ
नोंथांजोंो फंनैसो खोथा सावरायना सानदोंमोना नोंथाङा सम लोङोब्ला
औ औ जागोन दे
औ औ नोंथां नोंथां जोङो माने बिफां लाइफां मिथिंगानि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां
औ औ
औ बिफां लाइफ औ बिफां लाइफांनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायथिना होलाय नोंथां मिथिंगानि सोमोन्दै औ
दा दासानदि समाव बिफां लाइफांङा जोबलांनो हमदोंसै नोंथां।
औ औ औ
जोंना बे बिफां लाइफांखौ मोजां लाखिनो थाखाय
औ औ औ
होनबा
औ नंगौ नोंथां।
आरो जोङो अक्सि खौ ला थांनानै थायो।
औ औ औ
अक्सिजेन गेस नङाब्ला जों थांनानैनो थानो हानाय नङा।
नंगौ
बेनिखायनो बिफां लाइफाङा थानाया जोबोद गोनांथि जोंनि थाखाय।
औ औ नंगौ नोंथां।
दा जोंनि ओनसोल ओ बिफां लाइफाङा जोबोरैनो खम जालांनो हमदोंसै।
औ औ
मानो होनोब्ला दा सान्दि समाव ओ बायदि बायदि ओरै न' बानायनाय ओ टेबोल चेयार बानायनाय आरांगा बानायनाय।
औ
बेफोरावनो बेफोरखौ बानायनो थाखायनो दा बिफां लाइफांखौ गोबां दानगासिनो दङ आरोना।
औ औ नोंथां
बे बेखौ जोङो संरैखा खालामना लाखिनो थाखाय बेबायदि बिफां लाइ फाखौ दानफायनाय बायदिफोरखौ एसे खम खालामनांगोन आरोना।
औ औ नंगौ।
बेनिखायनो बेनि सायाव नोजोर होनाया जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथि। बिफां लाइफां गैयैनि जाहोनावनो जोंनि आबहायाबो दासान्दि गाज्रि जालांगासिनो दङ।
औ औ नंगौ।
बिफाङानो जोंनि थांना थानायनि गुदि राहा।
औ
जोंनि बारहावाया मोजां थाब्लासो जोंबो थांनानै थानो हागोन नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
नोंथाङा बेनि सायाव मा बुंनो सानो?
औ जोंथ' औ नोंथाङा बुंबायानो दे मोजांखौनो दा जोङो बिफां लाइफां बुङोब्ला बे जोंनो माने अक्सिजेन जगायो नालाय जेराव जोङो बिफां लाइफांजों जोंहा गोबां सोमोन्दो दंलायो आरोना। जोङो बिफां लाइ बिफाङा हगारनाय अक्सिजेन गेसखौ जों सुबुं माहारिया लानानै थांना थायो आरो जों सुबुं माहारिया जा कार्बन डाइ अक्साइड गेस हगारो बेखौ बिफां लाइफाङा लानानैसो बिसोरबो थांनानै थायो आरोना नोंथां। औ बेवहाय जोंहा बिसोरजों सोमोन्दो दंलायो आरो जोंहा बिफां लाइफांजों माने मानसि माहारि नङाब्ला बिफां लाइफाङाबो थांना थानो हाया आरो बिफां लाइफां नङाब्लाबो जों मानसि माहारिया थांनानै थानो हानाय नङा आरोना नोंथां।
औ औ।
औ दा जोङो बेफोरबायदि बेफोरखौ जोङो मिथिखानानै मिथिखानानैबो जोङो जुदि बिफां लाइफांखौ जोङो दानफायनायखौ जुदि बांद्राय खालामोब्ला बा जोङो बेफोरबायदि बिफां लाइफां गायनानै सोलायो बांद्राय बिफां लाइफां दानफायनाय दानफायोब्ला जोंनि इयुन जिउआ बा जोंनि फैबाय थानाय समफोराव माने जोंनि मानसि माहारिनि बेलायाव बा जिब जुनारनि बेलायावबो गोबां माने गाज्रि खहा लाबोगोनखौ जों नुहरो आरोना नोंथां। औ जेराव जोङो बिफां लाइफांखौ जोङो माने मानसि माहारिजों लोगोसे माने अरनबारि बेयाव थानाय गासिबो जिब जुनारनोनो नांगौ आरोना नोंथां मानो होमबा ओ जिब जुनारफोराबो बिफां लाइफां बा बेफोरनि ओ बिफां लाइफांनि बिलाइ फिथाइफोर बेफोरखौ जानानैसो बिसोरबो थांनानै थायो आरोना नोंथां बा अरन बारिआव बिसोरो माने बिफां लाइफांजोंसो गावसोरनि जिउ बा गावसोरनि थांना थानायखौ संरैखा खालामना लाखिनो हायो आरोना हाग्रानि जिब जुनारफोरा नोंथां।
दे बुं। औ बेबायदिनो जोङो अ बिफां लाइफांखौ माने दानफा यनायनि सिगां जों बेफोरखौ माने गोबां खेब सानग्रोनांगौ। जोंनो नाङा नङा नांगौ गोबां खामानियावनो जोंनो बिफां लाइफाङा जोंनि थाखाय गोनांथार माने जों बाहायो। जेराव जोङो बेफोरखौ दानफायनायनि सिगां गोबां बाथ्रा सान ग्रो नांगौ आरोना नोंथां। दा जोङो बांद्राय बिफां लाइफां दानफानायनायनि जाउनाव जोंहा माने ओ हाजो जेनेबा जोंनि ओ हा खुरखानाय बा बेफोरबायदि ओ जोंनि हाफोरा ओ बेबायदि खुखानानै गोथौ जालांनाय बा बा खायसे ओनसोलफोराव बांद्राय हा हुखानायखौ जों नुनो मोनो आरना नोंथां। बे बायदिनो अखा हानायफोराबो बे बिफां लाइफांफोर गैयैयाव माने एसे जों अखा हानायनि बिबांखौबो खम जानाय नुनो मोनो। जेराव ओ बिफां लाइफां फोर गैयाब्ला जोंहा माने बिदुुंङा बांनानै जोंहा माने अखा हानाया खम जाहैयो आरोना नोंथां। थिग बेबायदिनो जोङो मिथिंगाजों जोंहा बेफोरबायदि बिफां लाइफांजों जोंहा मिथिंगायानो स समायना जायो नालाय जों बेबायदि ओ बुहुमखौ जोङो सोमखोर समयनायै जेब्लाबो लाखिनांगोन ना नोंथां। ओ दा बेबायदि बिदिनो जोङो बिफां लाइफांखौ जोङो माने दानफायनायनि सिगां जोङो बिफां लाइफांखौ गायनांगौ ज गायनांगौ बे बाथ्राखौ जों जेब्लाबो गोसोआव लाखिनांगोना नोंथां बिफां लाइफांखौ जोङो गायबोब्लासो जों सुबुं माहारिया बेफोरखौ जोथोन लाब्लासो माने बेफोर थांनानै थागोन आरो ना नोंथां आरो जोंनि
औ।
औ संसार जानायाव जोंनि इयुन जिउआ माने फैबाय थानाय समफोरा माने जेबो खैफोद आफोद जानाय नङा आरोना नोंथां। औ दा बेबायदिनो जोङो औ नोंथां बेबायदिनो जोङो बिफां लाइफांखौ माने ओरैबायदि माने जोंनो नांगौ जेराव जोङो न' बां लुनायफोराव नोंथाङा बुंखादों न' बां लुनाय जोङो बायदिसिना ओ जोंनि मानसिनि थाखाय गोनां जानाय जिरादफोर जेराव जों बाहायो आरो ना नोंथां न' बां बाननायजों लोगोसे टेबोल सियार बानायनाय जग्रा बायदिसिना फरायसालिफोराव देक्स बेन्स बेफोर बायदि बानायनो थाखाय जों दंफां लाइफांखौ दानो नंगौ नोंथां बेफोरनिफ्राय जोङो बानायनानै लायो आरोना नोंथां बेफोर नांगौ मुवाफोरखौ दा थिग बेबायदिनो जोङो बेबायदि दंफां लाइफांखौ दानफायोब्लाबो जोङो बिसोरखौ संरैखा खालामना लाखिनो हानांगोन आरो ना नोंथां
औ औ बेनि गेजेरावनो आं माने बेनि गे जेरावनो आं मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों आरोना
औ औ नोंथां
दा जोङो लामा बिल्डिं बायदि गेदेर गेदेर न' लुनो थाखाय जोङो बायदिसिना बिफां लाइफां बेफोरखौ गोबां दाननो हमदों आरोना नोंथां
औ नोंथां
दा बेखौ खम खालामनाया जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथि आरोना दा बुहुमनाङै आबहावा सान हिसाबै जोङो बा जुनखौ औ फालियो नङा नोंगौ ना नोंथां
औ
औ बे बा बे बा जुन खालिल' जों बिफां गायब्ला जानाय नङा जोङो सानफ्रोमबो जोङो फांफा फां फायै बिफां गायनाया जोंनि थाखाय जोबोरैनो गोनांथि
औ औ
बेनिखायनो जोङो बिफांखौ संरैखा खालामनानै लाखिनाया जोंनि थाखाय मोनसे जोबोर दायथ' गोनां जानानै फैदों आरोना नोंथां
औ औ नंगौ नंगौ औ औ
मानो होनोब्ला मानो होनोब्ला बे बिफाङानो जोंनि थाखाय थांना थानायनि गुदि राहा बिफां नङाब्ला जोङो बे जिउआव जेरै जोंनि थाखाय थांना थानो थाखाय जेरैबायसा दैनि गोनांथि जायो बेबायदिनो जोंनि नि थाखाय अक्सिजेन गेसआबो जोंनि थाखाय जोबोरैनो गोनांथि दा जेरै बायसा दा जेरै बायसा मटर गारिया बांगासिनो दङ बेनिफ्राय ओंखारनाय कार्बन डाइ अक्साइद गेसफोरा बे कार्बन डाइ अक्साइड गेसफोरखौ जोंनि बिफां लाइफाङानो बेखौ सोबजोब नानै लायो
उम औ
आरो जों जुदि बिफां लाइफांखौ दानोब्ला बे कार्बन डाइ अक्साइद गेसखौ सोर सोबनानै लागोन बे बिफांफोरानो लागोन अब्ला जोङो बिफां लाइफांखौ थांनानै लाखिनाया बा ज बेखौ संरैखा खालामनानै लाखिनाया जोंनि थाखाय जोबोरैनो गोनांथि
औ औ नंगौ नोंथां।
नोंथाङा बिफां गायोना गैया।
औ नोंथाङा आंबोथ' बिफांखौ गायो नोंथां जोंहा माने बिफांनि बागानबो दंखायो आरोना नोंथां बेफोरबायदिनो आङो बिफां लाइफां गायनायखौ आं लाखिबाय थायो आरो ना नोंथां बेबायदि जों माने खौ जों माने गायखानांगौआनो जेराव जों बे बिफां लाइफांजोंसो बा जों बेफोरजोंसो जोंनि थांनानै फथायाबो माने जोरग नालाय नोंथां औ नथ दा बिफां लाइफां बे खौ जोङो गायफायो बा गायखानांगौआनो गासैबो दा बेफोरखौ माने बेफोर जोंनि मोनसे मावनांगौ खामानि आरो जों सुबुं माहारिनि थाखाय
जेब्लाबो बेफोर बाथ्राखौ माने अरायबो गोसोआव लाखिनांगोन आरो जोङो फैबाय थानाय जोलै बा जोंनि उन्दै उन्दैफोरखौ जोङो फोरों थानांगोनबा बिसोरनो जों फोरमायना होलांनो नांगोन आरोना नोंथां बेफोरबायदि जों बिफां गायनाय हुदा खौ बिसोरनियाव दिन्थिनो हांगोन बा बिसोरनो फोरोंनो हानांगोन आरो अब्लासो जोंनि
औ औ।
बुहुमाबो थांनानै थागोन लोगोसे जों बुहुमाव थानाय गासै जिब जुनार मानसि माहारि गासैबो जों थांनानै थानो हागोन जेराव जोंनि इयुन खैफोदा माने जोंनिया माने सुस्रांजागोन आरो ना नोंथा बेफोरबायदि जों खालामलाङोब्ला हुदा
बेनिखायनो बिफां गायनाया जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथि आरोना नोंथां
औ औ नोंथां नंगौ औ जों बेहायनो गायनांगौ आरो जोथोन लानांगौ आरो
बिफां गायब्लासो औ औ
औ।
दे नोंथांजों रायज्लायनानै गोबां मोजां मोनबाय
औ नोंथां समावबो फैबाय जोंना नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोन्नाय मोनदों नोंथांजों बेफोरबायलि जोङो आयदानि सायाव सावरायनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथिथार नोंथां। सावरायनायनि गेजेरजों सासे नङा सासेनि साननायखौ जोङो फोरमायलायनो हायो आरोना नोंथां बे गोजोन्नाय मोनदों नोंथां उननि समफोराव जों मोजाङै सावरायफैगोन नोंथां आसा खालामो गोजोन्थों।
औ औ गोजोन्थों।
औ